हेलौ औ खोनादों ना
खोनादों दे
औ अ जों थ' जों दा मा आयदायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
औ नोंथाङानो एसे साननानै बुंदो मा आयदायाव सावरायनो
होनबा आं बुंनोसै जोङों बेरायहै- बयबोथ' जों बेरायनानै मोजां मोनोना इनिफ्राय नोङो बेरायनानै माबायदि मोनो नों बुंनो हागोन नोंथाङा?
औ औ हागोन औ आङो बेरायनानै औ आं बेरायनानै जोबोर मोजां मोजां मोनो माने बेरायाय न आंनि थाखाय मोनसे हबि आरो जोबोर मोजां मोनो आङो इदिनो आं माने गोबां जायगायावनो बेरायफेरबाय दावबाय फेरबाय जोंनि बे सा सानजा भारतनि मोनदाइन रायजोआवबो आं गासैयावबो थांजोब्बाय आरो ओमफाय बेहाय थांनानै आं माने दावबायनानै बेरायना जोबोर मोजां मोनदोंमोन आरो बे सा सानजा भारतनि हारि बा हारिमा फोरनि ओ जानाय लोंनाय थानाय आसार खान्थि थुनलाइयारि बिथिं गासैखौबो आङो माने नुजोबनो मोनदों आरो दावबायनायाव ओमफ्राय जोबोर मोजां मोनदों आङो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेनेबा खोला भारत बा जोंनि साहा भारत आं बांसिनावनो थांफेर जोब्बाय आरो गुबुन रायजोआव ओ बेनि अनगायैबो आङो गुबुन हादरावबो थांफेरबाय जेन'बा ओ ओ भुटान नेपाल ओमफ्राय बांलादेश फराव आङो थांफेरबाय आरो जेनेबा जोबोर समायनाबो मोनो थांनानै मोजां मोनो। जेनेबा मिथिंगायारि नु नुथाइफोरबो नुयो बेजों लोगोसे आरो बै जायगानि जानाय लोंनाय बा थानाय बा आसार खान्थिफोरखौ सोलोंनो मोनो आरो गोबां गियानबो मोनो स' माने आङो जोबोर मोजां मोनो आरो बेरायनानै। दानिया नोंथाङाबो एसे फोरमायदो? नों नोंथाङा माबायसा मोनो बेरायनानै आरो माबे माबे जायगायाव बेरायफेर इसे फोरमायना होदो नोंथाङा?
आंथ' ओ बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो मानो बा आङो बे आसामनि बाहेरनिफ्राय आं गोजान जायगायाव थाङाखै जेरै होनोब्ला आसामनि बाहेर होनोब्ला आङो अकल शिबसागराव थांनाय जादो। आरो पासिघाताव थांनाय जादों आरो माने आसामावबो इमानखि गिदिंजोबाखै आं खनला खनला जायगा गोबां दङ खिन्थु आङो बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो रंज जानाय मोनो बा नोङो जुदि ओ गावनि माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखाय बा लोगो फोदो माने रं जानाय जमा जमा लोगोफोरजों थायोब्ला नोङो बोर ओरैबायाददि गोजोननाय मोनो आरो बेरायनानै आं ओरैबायदि जायगायाव बेरायनोमोन मोजां मोनो मानो होनोब्ला दाथ' गरम बोथोर थोर गरम बोथोर ओ बेबादि जायगायाव मोजां मोनो माने पुरा निजोम बा सिरि स्राय स्राय बोहैनाय दैसानि सावन बा दावमा दावउसानि गामनाय रिंखांनायजों ओरैबायदि गोसोआ गोजोनो। माने गोसोनि गोजोननायखौ माने लाख'नो हायि गोजोनो आरो। आरो। बुंनाय बायदि जायो ओ जों बा साफ्रोमबो मोनसे ओ बेरायनाया गावनि हबि बायदि जायो। सोरनाबा जुदि बेरायनायाव लाइफ टाइमनिबा गावनि थांखिनि थाखाय बेरायो। बा सोरबाया माने गावनि गोजोननायनि थाखाय बेरायो बा सोरबाया गावनि मोजांनि थाखाय बेरायो गोबां मानसिफोर दङ आरो ओ बेरायनोबो नांगौ मानोना जोङो मानो होनोब्ला बेरायनाय होनोब्ला जों हमनानै ला जों गामिनि ओनसोलनि बा जोङो नोगोरनि बा जोङो थाउननि ओनसोला मा बायदि जायो बेफोरखौथ' जों जेबो मिथियाना बेनि बागै जोङो नलेज मोनो। बा जों बिसोरनि गियान मोनो बा बिसोरनि हारिनि बा बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि बा बिसोरनि आखुफोरा माबायदि बे बेफोरखौ जों नुनो मोनो बा बेफोरनिफ्राय जों सिखायनानै लानो हायो आरो। बेरायनाया मान बिनि थाखाय माने गावनि थांखि बा गावनि आखल आखल दानाय होननानै बुंना लानो हायो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला साननानै नाय ओ गामियारि ओनसोलावहाय गोबां ओ राव हारिनि प्रब्लेम जायो। रावनि प्रब्लेम जायो। ओ मानो होनोब्ला जों गामियारि ओनसोलाव गावनि बिमानि रावखौल' बाहायनाय जायो बा जोङो हमना ला नोगोराव थाङोब्ला जोङो ओ गुबुन गुबुन हारिनि राव दोहोरोम बेफोरखौबो नों बुजिनानै हायो बा बिसोरनि धोरोमा माबायदि बा बिसोरो माबायदि मावनानै जायो बा बिसोर माबायदि इफोरनिबो बहुद नलेज मोनो आरो। मानो थाखाय होनोब्ला बेरायनाया गावनि मोनसे थांखि बा गावनि आखु होनना लानाय बायदि। जानो जायो आरो। बेरायनोबो नांगौ मान माने नों जुदि ओ हमनानै ला ओ गुवाहाटि नोगोरावनो हमबाय आं गुवाहाटि नोगोराव मानि थाखाय माबायदि जायो माबायदि नोगोरा माबायदि बेफोरबायदि नोङो गामियारि ओनसोलनियाव हमना ला गामियाव गारि मथरनि जेबो गैया जायोबा गुवाहाटि नोगोर बायदियावनो गारि मथर बुहुद गोबां बिबांनि जानाय जायो बा बेहायनो गोबां बिबांनि एक्सिडेन्ट जायो नों जुदि ओ गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरा रोङिखौबो नोगोराव अब्ला माने सिखायना लानाय जायो। मोनसे सोलोंथाइ होनना लानाय जायो आरो
औ
बिदि इफोरबायदि माने जाय जायो आरोना जानायनिबो माने थायो बेफोरबायदि
उम
आरो जों बुंनाय बायदि ओ बेलेग नोगोरफोराव बेबायदि नङा दां खिन्थु जोंनि एरियायावहाय बांसिन ओ गुवाहाटि नोगोर हमना ला आसाम आसामाव बुं बुंनाय बायदिब्ला गुवाहाटि नोगोराव दाथ' गरम बोथोर जाबाय बिनिबो बहुद गरम दुम थाय जायो बा गुवाहाटि बायदिनो जेरावहायो ओ गोबां माने एसे सम अखा हानायनि जाहोनाव दाब दाब जायगा जेरै गुवाहाटिफोरावनो बेलेग बेलेग ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो नोगोर बा ओ सिटिनि अनगायै माने गामि गामिफोरावबो दैबाना सोमजिनो मोनो। दाथ' दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोरखौ मानि थाखाय मावो होनोब्ला बयबोथ' मिथिखायो आबादनि थाखाय आबादखौ मानि थाखाय मावो होनोब्ला जोंनि ओ बोसोरसे जानाय आदारखौ बुथुमना लानायनि थाखाय जोङो आबादखौ मावनाय जायो होननानै जोङो ओ माबायो आरो दाथ' मा मा आबाद मोनो होनोब्ला थ' दाथ' बायदि बायदि मोजां मोजां माने मोननाय जायो।
आचसा बे नोंथांमोननि गामि ओनसोल बा खाथि खालानि ओनसोलाव मबा बेरायथावथाव बेबायसा जागा बा थावनि दङ नामा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ दङ जोंनि ओ न'सुंसे बा जोंनि एरिया आंनि जिथु भिलेज बा गामियावहायो बेहाय दङ खाथि खाला मा बिदि बायदि जायगा दं माने हाजो निजोम माने ओ दाउमा दाउसानि दैसानि बोहैनाय इदि बायदि जायगा दङ। माने गोसोआनो सो सान्थि मोनाय लायो बेहाय। थांबाथाय दाथ' गर'मबो बोथोरजों बेहाय थांनानै दुगैहैयोब्ला नों नों लोगोफोरजों ज'मा जमा जे जानाय मुवा दाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' बायदि बायदि फिथाइ-सामथाइ मोनो। जेरै खान्थाल थाइज जौ आनारस लेसु बायदि बायदि फिथाइ-सामथाइ गोथाव गोथाव मोनो। जों बेफोरखौ जानानै जोङो ओ लोगोफोरदो जमा जमा दुगैनानै रंजाबा जोंनि गोसोआ जिबायदि गोजोननाय मोनो माने। बुंनोनो नाङा आरो जिउआव माने बेबायदि गोजोननायखौनो होफेरनो हायाखै बेबायदि जायो। ओ।
आदसा आदसा आंबो माने ओ बेरायनानै माने जोबोर ओ गोजोन्नाय मोनो आरो इनिफ्राय आङो जेनेबा मोनसे ओ रायजोआव बेरायनायनि एसे आं बुंनो सानदों जेनेबा आं जि मोनदांदों बेखो याव बेरायनानै माने बागै एसे बुंनोसै आरो आङो। ओ जा माने आङो नागालेण्ड रायजोनि ओ हनबिल फेस्टिभेल बे हनबिल मेलायाव थांदोंमोन आरो। ओमफाय बेहाय आं नु नुहैदों जे जोन माने ओ नागालेण्डनि जि मोन जिगु माने नाइनटिन था ट्राइब्स। ओ हारि मोन जिगु हारियाबो फैजोबदों। एनिफ्राय माने बेबायसानो आव आंगामि सकेसा आं लथा। गोबां माने ओ बायदि नागा हारिफोरा फैजोबदों आरो। ओमफ्राय फैनानै जेनेबा गावसो बिसोरनि गाननाय जोमनाय जि खसाब बेखौ दिन्थिदों। एनिफ्राय फिसा फिसा बिदिनो गला लागायदों आरो जेराव गावसोर नि जामुं जि दोरोङारि जामुं ट्रेडिसनेल फुड बेफोरखौ ओ होदों आरो ना बेनिफ्राय आंबो बे बिदिनो जानाय नायदों ओ अमा बेदरजों आखुनि होनानै संनाय न नागाफोरनि संनाय बेखौ खौ जानानै जोबोोर मोजां मोनदों आरो बेनिफ्राय बिसोरो गावसोरनो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननायनि मोननाय जिनिसनिफ्रायनो जेनेबा सिलाय बानायो बे सिलाय बो आङो जेनेबा गावनायदों आरोना फ्राय जोबोर गोजोननाय मोनदों बिदिनो आरो बे फेस्टिभेलनि अनगायैबो आङो माने बेखौ नायखांनानैनिफ्राय जुक' भेलि होननाय मोनसे ट्रेक खालामहैदोंमोन आर ना माने हाजो गाखोदोंमोन एनिफ्राय हाजोखौ गाखोनानैबो जेनेबा आङो जोबोर गोजोननाय मोन आरो मानोा हाजो गाखोनाया जोबोर मोनसे माने जोंनि सावस्रिनि थाखायबो मोजां आरो बेनिफ्राय आरो गोजौआव मोनहैखांनानै माने गुसु आराम मोनो आरो मानो होनबा गुसु जायोबो बथुरा आरो आं माने गुसु जायगायाव औ गुसु जायगायाव माने दावबायनानै आङो जोबोर मोजां मोनो आरो गुसु जायगा बा ओ बरफ गोलैनाय जायगायाव आङो जोबोर मोजां मोनो दावबायनानै बिदिन्थि हिसाबै जेनेबा बरफ गेलेनाय जायगा टाव आं आवटआव बायहैदोंमोन आरो अरुणाचल प्रदेशाव बेनिफ्राय बेनो आंनि गिबि खेबनि माने स्न'फल बरफ गेलेनायखौ आङो गावनि मेगनजोंनो माने नुदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिदिनो जोबोर मोजां मोनदोंमोन ओ दा नों नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा समाबो जाबाय
औ जोंना समावबो जाबाय औ दे होमबा नोंथांनिसिम माने गावनि बिबुंथि गो लाहोनाय औ
दे गोजोन्थों होमबा औ
औ औ